औ नोथां
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ।
'औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोना
औ हागोन दे सावरायनो
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव, ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नो थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ
औ
बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओ, बे, बर'फोरनिनो गेदेर फोरबो जायो बे बैसागुआ बेयाव जोङो आरो बे बैसागुआ फोरबोआ ओ, बैसाग- बोसोराव खेब सेल' फैयो आरो बोसोराव माने खेबसेल' जायो। बेनि थाखाय जोङो ओ बेनिखायन जोङो, जोबोर माने गाजा गोमजायैहाय बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ओमफाय खुंनाय जायो। बे ओ बे बैसागुआ मोननै बैसागु दङ जेरै ओम मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। बे मोसौ बैसागु खालि जोङो ओ बयबो मोसौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। बेनि थाखाय जोङो बे मोसौ थुखैगोन खालिनि सानसे सिगांनो जोङो, ओ बिदिनो ओ मैगं मैगं जेरै लाव फान्थाव हालदै देग्लि दे थाराय बेफोरखौ जों माने बुथुमनानै लाग्रोनाय जाखायो आरो -आरो ओ, मोसौ थुफैगोन खालि जोङो बे- सानखालि बे ओ मैगंफोरखौ जोङो हानानै लायो फुङावनो फुङावनो हानानै जोङो फिसाफिसा हानानै जों माला, ओ, आरुंआव बे औवानि आरुंबा- नायनानै जोङो बे आरुंआव माला बानायनो बानायनाय जायो आरो जोङो बेजों लोगोसे मोसौखौबो बेजों सारनानै थुखैनाय जायो आरो औ बेबायदि बिनो जोङो मै ओ मोसौनि मोदोमाव जोङो फोननो थाखाय ओ फोथा फोननो थाखाय जोङो साराय एबा खान्था खिथुनि ओ सार बे हांगारखौ हबख'नानै जोङो ओ मोनसे लाइ बिलाइयाव जोङो बिदिनो ओ जमा गलायनानै मोसौनि मोदोमफोराव जोङो, थुनानै होनाय जायो आरो बे फोथाखौ गल - बिदि थुना हानाय जायो आरो बिदि खालाम खालाम ओ खालाम खांनानै जोङो बिसोरखौ ओ गलिनिफ्राय दिहुननानै दै दैमा फारसे एबा दैसायाव जोङो थुखैनो लाङो आरो बेयाव लांनानै बिसोरखौ जोङो मोसौफोरखौ थुखैनानै बे ओ लाव फान्थावजों जोङो बिसोरखौ सारो आरो सारनानै बिसोरनि ओ मोसौफोरनि थुखैनायाव मोनसे ओ सल' दङ बे सल'खौ खननानै जोङो बिसोरखौ थुखैनाय जायो आरो बे थारायजों जोङो बिसोरखौ बुनाय जायो आरो थुखैनानै। बिदि खालामनानै जोङो ओ बिसोरखौ फोथाराव फोथाराव जोङो बिसोरखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो बे सानखालि जोङो माने दोनदाल खानाय जाया आरो बिसोरनियाव। बिसोरखौ आरो जोङो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बिसोरनि फागा बोरायखौ लांफानानै जोङो बे दैनि सेराव दैनि खाथियाव बेयाव जोङो बावबोनानै गारबोनाय जायो आरो। बावउनानै गारबोनाय जायो आरो मोनाबिलि समाव बिसोरनो फागा बिसोरखौ फागा गोदानजों खानाय जायो। बे फागा गोदानजों खानायनि सिगां जोङो बे फागा गोदानखौ माने बावउग्रोना बाउग्रोनानै लायो आरो बावउग्रोखांनायनि उनावसो जोङो बि बिसोरनो गानहैयो। आरो बेनि अखानायै जोङो मानसिनि बैसागु होनना बुंनाय जायो बे मानसिनि बैसागु खालि जोङो फुङावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्राङै गोथार जानानै माने न'खरनि बिमा-बिफा एबा गेदेर गोलाव आबै-आबौ बिसोरखौ जोङो खुलुमग्रोयो आरो बिसोरखौ खुलुमखांनानै जोङो गामिनि गेदेर गोलाव बिदिनो ओ आबै-आबौमोन बिसोरखौबो जोङो खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरो। बिसोरखौ खुलुमनाय समाव जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमनायाव बिसोरनो जोङो मान बावनाय जायो जेरै गेन्जि एबा दख' ना ब्लाउस बेफोरबायदि होनानै जोङो बिसोरखौ मान बावनानै खुलुमो आरो। आरो गेदेर गोलावफ्रा जोंनो उन्दैफोरनो मान माने बिदिनो बोर होयो बिसोरो बोर सारस्रियो आरो जों उन्दै फोरा बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो आरो बिदिनो बेनि अखानायैनिफ्रायसो बेनि अखा नायैनिफ्रायसो जोङो बे बैसागु मोसानाय मोसाहैयो आरो। बिदिनो गामियावबो मोसा गामि गामियाव न'खर न'खर मोसायो आरो गुबुन गामिफोरावबो जोङो मोसानो थाङो आरो। औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागु फालिनायखौ नुबोदों आरो। जोङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दान सिम फालिनाय होन्नानै नाथाय दानि समाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो बे स्नि सान खौ गोबां मुं होनानै फालियो जेरैबायदि बुङोब्ला मानसि नि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु बेफोरबायदिनो गोबां दङ आरो। ओ गिबियावनो जोङो। जा मोसौनि बैसागो बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सान सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय लाव, फान्थाव, हालदै दिग्लिलिथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमफानानै दोनफैखानाय जायो आरो ओ आरो जेब्ला मोसौनि बैसागु सान फैयो अब्ला बैसान खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा लाबोनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव फोथाब नो थाखाय जोङो जा सारायनि हांगार बेखौ जोङो लाइबिलाइ आव दिहुनना लानानै बेयावहाय थाव गुबै फुननानै ओ खौ जोङो मोसौनि मोदोमाव बा न'खराव थानाय जिब- जुनारफोरनियाव जोङो फोननानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बेसोरखौ थुखैनो थाखाय दैखरनि दै नङाबा बा फुख्रिनि आरो खायसेखौ जोङो दैमाफोराव थुखैहैनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव थुखैखांनानै बिसोर खौ जेब्ला जोङो फोथाराव लाङो अब्ला जोङो बिसोरनि मोदोमाव जा हानानै लाखानाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै खुगा मेथा रोजाबनानै बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव बरायनानै उदाङै हगारना होनाय जायो आरो आरो बिसोरनि मोदोमाव जा फो था फुननाय बेनिबो मोनसे जाहोन दङ गोदो फोथायनाय दङ मोन आरो जे गोबां मोसौ मोसा लख्रा थानायनि थाखाय मोसौफोरखौ जायोमोननो बेनि थाखायनो जोङो जेब्ला बिसनि मोदोमाव बे हांगारखौ फोनो अब्ला बिसोरो गावसोरनि लोगो बायदि साननानै बिसोरखौ जाया होननाय बेनिखायनो दासिमबो बे हुदाया दं आरो फोननाया बेनि उनाव जोङो न'आव फैफिननानै जा एसे गालांनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो आरोबाव माला सुनानै ननि गुदिआव आरो बाख्रियाव इसिंङाव गलि बायदियाव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदानबो बाउनाय जायो आरो। आरो बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननाय जायो आरो जोङो बै सानखालिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मैगं सेजौ दाइन न ङाब्लाबो नैजि थामजि मोनोब्ला जोंङो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बेफोरनि नि गेजेराव जोङो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला दिंखिया आरो थालिर प स्ला थाइजौ खान्थाल फुंखा मानि मुनि गिदिर उन्दै बेफोरबायदिनो बायदि बायदि दं आरो। बेनि उनाव जोङो नैथि सानखालि जा मानसिनि बैसागु बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'नि जा बिगोमा आय- आफा आफफा आबै आबौ आदा बाजै बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोर बिसोरनो मानबो होयो आरो बे बिनि उनाव जोंङो बै सानखालि नख'रनिल नंङा गामिनि जा जोङो जोंनि गोदोर गोदोर जानाय बा उन्दैफोरखौ जोङो ओ अनसायो आरो गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो मानबो होयो आरो बेनि उनाव जे अब्ला थामथि सम सान फैयो अब्ला बै साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनिबो बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्ला मोसानो थाखाय ओंखारबोयो आरो। बेवहाय जोङो ओ बोराय बुरैखौ आलादा हानजा आरो सेंग्रा सिख्ला सिख्लाखौ आलादा हानजा ओंखारनायखौ नुदों आरो जोङो बे मोसानो ओंखारनायाव आइजो जोफोरखौ ओ बिदन दखना गोमो आरो आरनाइ फालि गोदजा ब्लावस खानायाव बिबार आरो हौवाफोरखौबो आरनाय फालि फालि गामसा गोथां बायदि गाननानै ओंखारनायखौ नुदों आरो बेवहाय जोङो गोदो जेरै ओ‌‌ दामग्रा आगजु ओ खाम जथा सिफुं थरखा बायदि लानानै ओंखारोमोन बे बिदियैनो जोङो ओं खारनायखौ बांसिन नुयो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोदान मुगा मुगानि बक्स बायदिखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो गासैबो मोसा सानानै जा मोननाय माइरं बा फैसा बेजों बोथिसे ओंखाम जाज्लायनानै जोङो खायसे हाबाफारि लानानै जो ङो बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां अ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
औ दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो